औ औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ नोंथां फ्रि दङ।
औ बिदिब्ला गोजोन बेलासिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिगोरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावाहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दा फंनैसो सावरायलायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि ओ सावरायनांगौ आयदाया जाहैबाय ओ गोथार जुलि गोथार जुलिनि सायाव नोंथाङा आंजों फंनैसो सावरायज्लायनो हागोन ने?
हागो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ गोथार जुलि होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंहा जुलिया जोंहा मोनथाम जायो नङा होमबा ओ जोनोम जोनोम जुलि ओ थो ओ ओमफाय जोंहा गोथार जुलि मोन मोनसे आरो थैनाय जुलि मोनसे मोनथाम नङा होमबा नोंथां?
उम।
औ बिनि गेजेराव आं जोङो दा गोथार जुलिखौ सावराय सावरायनोसै। ओ दानि दिनाव ओ नंगौ खोनादों नोंथां।
खोनादो दे बुंलाय नोंथां। हेल'।
हेल' खोनायाखै नोंथां।
औ।
औ दे खोनाबाय। खोनादो नोंथां।
औ गोथार जुलि होनना बुङोब्ला जोङो दानि दिनाव
औ।
गोथार जुलिखौ खालामो ओ गोदोनि नेखान्थि आसारखान्थिखौ बाहायनाय जायो नङामोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै ओ सासे ओ सिख्लाखौ बा सासे सेंग्राया नाहैनानै ओ गोथार जुलि खालामनाय। जेब्लासिम गोथार जुलि जाया अब्लासिम जोंनि समाजाव मा बिसोरो जरा जुलि होननानै बा बैसोरो समाजाव ओ बिसि फिसाय होननानै जोंनियाव ओ बिसि फिसाय होननानै जों साननाला
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बै गोथार जुलिखौ माबायदि आसार नेमखान्थिजों बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
ओ-जोंनाथ बुंनो थाङोबा जेनेबा बेखौ माने ओ-गिबियावनो जेनेबा बेथ धोरोमनि बाथ्रा फैगोन ना ओ बुंनो।
नङा नोंनो
हेल
औ खोनादों नोंथाङा? फोरमायलाय एसे
माने ओ माबादि जायो नामा?
औ गोथार जुलिखौ माबायदियै खुङो माबायदि लाहार फाहार खालामो बै। फोराव माबा आसार खान्थि नेम बेफोर फोरनि सोमोन्दै
औ माने ओ-जेनेबा गिबियाव। नो सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसा जेनेबा हवसा हिजाव माने हिन्जावसानि नआव हौवासाया माने नायनो थांग्रोनाय खान्थि दङ। गिबियावनो बेनि उनाव माने नायखांनानै जुदि फैसा बेयो माने फसायोना अब्ला माने हिन्जावसानि नआवबो माने नायनो थांनाय जायो। जेनेबा हौवासानि नखौबो नायनो थांनाय जायो। बेनि उन नायनो थांखांनानै उनाव माने नखौ मोननैबो नखरजों मिलायब्ला। थाय हाबानि खान्थि लानाय जायो आरोना। बेनि उनाव ओ- खान्थि लाखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो-ओ माने ओ-हाबानि थाखाय थिग थारिखफोरखौ थिख खालामबाय खालामखांनायनि उनाव हाबाखौ माने खुंनाय जायो आरो। ना बेखौथ जेनेबा गोदो हाथासुनिनि नेमखान्थिजोंनो खुंनाय जायोमोन। हाथासनि होना नै बुं-ओ बाथ गिबियै बुंनो थाङोब्ला ओ-जेनेबा अनला संनाय खान्थि दङ बेहाय। माने हौवा गोदाननो मे हिनजाव गोदाना संनानै जाहोनाय जायो बेयाव माने हाथा आरो गाम्बारि खामफ्लायनि बाहायनाय जायो। बेनिफाय ओ-बे फोर माने जोंनियाव गैला आरोना बुंनो थाङोब्ला माने गोबां खम नुनो मोनो थाब्लाबो। आ बेनि उनाव अनलानि सोलाया आरो जोंना दालिफोरखौसो बाहायनाय नुयो बेनि उनाव हाथनि सोलाय माने बै गाव ओ-स्टिलनि गामला बेनि उनाव गारबाखौसो बाहायनाय नुयो आरोना गोदोथ दंफांनिसो बाहायनाय जायोमोन बेनि उनाव गाम्बारि खामफ्लायनि सोलायै- ओ बस्थाफोरखौसो बा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो माने ओ-गोदोनि बादिबाथ बेफोर हाबा गोलाव होननानै बुङोब्लाथ जेनेबा ओ-बै आसानसांखा थेबनाय जौ बथल आलायनानै गारबोनाय नेमखान्थि दंमोन गोदो माने। ओ बे आजानसांखा थेबना दोनना फैयोमोन ना बेखौ माने सातदिननि गेजेराव जुदि फिरायाबाथाय हिन्जावसाखौ हरगोन होननानै बुंनाय जायोमोन आरोना जुदि सातदिननि गेजेराव फिरायनानै फैयो अब्ला माने नों माने हरा होननानै फोथायो आर ना बिेनेबा माने हैना फैब्ला बेफोरबादिनो माने गोदो बेबायाद नेम फोरोदोंमोन आरो जेनेब्ला ओ बुंनो थाङोब्ला बैराथिफोरा आथिखालाव जोंना सानै नुनो मोननाय जायो गोदो बिदि सानैनि ने गैयामोन साब्रैमोन हाबा जानाय सानै बिनिफ्राय हाबा जायै सानै थायोमोन बेनि उनाव आरो बार' लाम ओ दङमोनना जोंना अ माने बे बार' लाम्फाया हौवासा आरो हिन्जावसाखौ जेबोब्ला हाबा होयो बै सोरगिदिं जे गिदिङो माने मोन बे गिदिंनाय सम हाबा होनाय समाव गिदिंनाय समाव माने बार' लाम्फाया उन उन मोजां मोजां गिदिंफायोमोन आरो बेनि उनाव हिन्जाव साखौ न'आव ओ हिनजाव गोदानखौ न'आव जेब्ला लाबोगोन अब्ला बरायनायावबो बे बार' लाम्फायानो मोसायै मोसायै बरायोमोन आरो बेफोरबायदि खान्थि नुनो मोननाय जायोमोन आथिखालाव जोंना बे बार' लाफा बुंनो थाङोब्ला बै बिबान बाना लाना थांनायखौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा बे बिबान बाना लाना थांनायाव खावसेथिं सिनि साफात थायो थिंख्लियाव मोनसे गाइखेर दाखा थायो होननाय खोनानो मोनो आरोोना बेनि उनाव आरो गोबां मानसिफोर थांफायो बैराथिफोरजों जेनेबा बेसो माने गय एरि लानानै थां थांफानाय जायो आरोना आरो लोगोसेनो ओ जोंना माने आं दाउबो लानानै थांफानाय नुदों आरो ना माने गसिनाबो सिफोरा एखे जाया जायगा लानानै जायगा आलादा आलादा जाखायो
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाया थारैनो ओ जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन आलादा आलादा जायो नङा होमबा
औ नंगौ बिनि उनाव माने औ दे बुं
औ बिनिफ्राय जोङो मा खालामो ओ सम बा बिसिनि थारिकआ फिक्स जानायनि उनाव बा थिखा थिखांनायनि उनाव जोङो बै सान खालि जोङो ओ गोथार जुलिखौ रायजो राजा गासैखौबो लेंनानै गामिनि गासैबो साखि दोननानै सान अखाफोरखौ लानानै जोङो ओ गोथार जुलिखौ खालामना होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां बे
गोथार जुलि ओ खालाम ओ हाबा खौ हाबानि आसार नियम खान्थिखौ जों बानायखांनायनि उनाव जोङो रायजो राजाफोरनो जानो लोंनो थाखाय जोङो ओ बोथिसे ओंखाम ना बेदरै ओ जौ जौयै ला लानानै गासैखौबो बोथिसे जा थाखानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेनि उनाव ओ जोंना माने हाबाखौ मोनद रोखोमनि नुनो मोननाय जायो आरोना बेखौ माने ओ
नंगौ नोंथां
माने खायफाया माने समाजजों मानि जानाय खायफाया माने समाजजों मानिजायो आरो ना गोदोनि दिनाव माने सिख्लाफोरखौ माने जेनेबा बबा बेफोर आलासि जानो थाङ बबेबाफोर जेनेबा आलासि जानो थाङोब्ला बोनानै लाखिनायबो नेमफोर दंमोन आरोना बेफोर माने समाजनि बेरेखा जायो आरोना सासे हिनजावसाया माने गोसो गैयाबाबो बेखौ माने बोनानै लाखिनाय बायदि दंमोन आरोना बेफोर आथिखालाव जोंनि गेजेराव नुनो मोननाय जाया आ गिबि ओ बेनि उनाव आरो जेनो दंखा हाबनायफोरबो नुनो मोननाय जायो जोंनि गेजेराव
नंगौ
बेनिफ्राय आरो दोनखारनाय हाबा बेनो बेनि उनाव हाबा गोलाव दानि बुंनाया गोथार जुलि नोंथाङा बुंनाय जे बुंदोंमोन जे बेखौ माने हाबा गोलावबो बुंनाय जायो आरोना
औ
बेफोरबायदिनो जोंनाव माने मोनद रोखोमनि हाबाफोरखौ मोननाय जायो
मोननै रोखोमाव जायो जोनो मोनसेया जाहैबाय गावजों गाव मोजां मोनज्लायनानै जानाय मा मोनसेया जाहैबाय गो
औ औ माने
जायो आरो
औ जों औ बिदि जायो
ओम थारैनो आरो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंबावगोन
जेनेबा जोंनाथ' आरो बेफोर जेनेबा बुंनो थाङोब्ला
आरो माबानो ओ जुलि ओ जुलि जाखांनायनि उनाव बैनिफ्राय जोङो मा होनो जि आतमंला होनो दान दाइन दिननि उनाव जोङो हिनजाव सानि न'खर फारसे ओ औ बिसि नाव थांफिननांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बैयावहाय मा मा लांफानांगौ ओरैनो माबायदि आसार खान्थि दं बैयावहाय
ओ जोंनाथ' माने गोदो नुनो मोनदोंमोन जेनेबा ओ मुरि बेनि उनाव माबा ओ लारु बायदि फिथा ओरि बानायनानै लांनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरोना बे खान्थिया माने बुंनो थाङोबा जोंनाव गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना। बुंनो थाङोबा बे ओ मुरि लांनाय माबानाय बेफोर खान्थिखौ नुनो मोना बेनि उनाव फैफिननाय समाव हिनजावसाया दाउ लानानै फैफानाय बेफोर खान्थिखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। अ बे बेबो माने जायगा लानानै आलादा आलादास जायो। नोंथांमोननि थिं माबाद बिदि खुंनाय जायो बेयो जेनेबा?
ओह जोंनियावबो बेबायदिनो जायो नोंथाङा जेरै बुंदों। औ। दाइन दिननि उनावहाय जेब्ला ओ हाबानि उनाव गोथार जुलिनि उनावहाय ओ थांगोन गावनि बिसिनि नआव गोदान बैयावहाय जोङो मा बैसोरनि रायजो राजाफोरखौ सा गरदसे मुरि ओमफ्राय नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो लानानै बिसोरनो फुदुंनानै जोङो लोंहोयो लोगोसे लोगोआव मासे दाउ मासे जायखौ जोङो अनलाजों माने होयो नङा होम्बा नोंथां औ बेबादिनो खालामो जोंनियावबो। नोंथां।
औ औ।
अब्ला नोंथांजों औ औ। अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।